अ हेल नोंथां औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
बिलिनि गाहाम हामलानाय जासिहरगोबाय नोंथां।
औ औ नोंथां औ गोजोन्थों।
औ नोंथाङा फ्रि दङ ना दा?
अ अ दङ दे नोंथां सावरायजागोन।
औ ए होनोमबा जोंहा बर'फोरनि बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा।
अ अ जागोन दे नोंथांनो सावरायजागोन।
नोंथांनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन आंनो
अ अ हागोन ने नोंथां। बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ माने बै बैसागु फोरबो माने बरफोरनि थाखाय जोबोद मानिजाथाव मोनसे रंजाथाव फोरबो होननानै जों मानिना लायो बेखौथ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ।
औ। नंगौ नोंथां नोंगौ।
बिनिफ्राय जोंहा बैसागुखौ बर'फोरनि मोनसे आमाइ थख्लबो होननानै जोङो मि थि मोनो। ओ बेबादिनो जोंहा बैसागुआव गोबां नेमफोर थायो बेफोरो जाबाय जोंहा बैसागुआव मोसौबो थुखैनाय जायो। ओ जेरैहाय जोङो बैसागु खौ जोंनि ओनसोलफोरथिंहाय माने मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरो जेरैहाय जोंहा गिबियाव मोसौ बैसागो बेनि उनाव मानसिनि बैसागो आरो
औ नोंगौ नोंथां।
बे बायदिनो जोङो मोसौखौ सैथ्र' दाननि जोबथि सान एबा जोब थि सानबा दिनाव जोंहा थुखैनाय जायो आरो। ओमफ्राय जोंहा मोसौखौ थुखैनायाव मोसौ मोसौखौ सुखु थिखोनाव गोबां रोखोमनि माने फिथाइ सामथाइफोर नांगौ जायो आरो। जेरैहाय बुंनो लाव फान्थाव बेबदिनो दिग्लिलिथि थाराय गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायफोर नांगौ जायो मोसौ थुखैनायावहाय जेब्ला बेखौ बे फिथाइ सामथायफोरखौ मोसौ थुखैयैनि सानसे सिगांहाय एबा सानसे आगोलावहाय जोङो सुनानै बुथुमखानाय जायो आरो ओ थिग बेबादिनो जोङो मोसौखौ थुखैनायाव ओ जेब्ला जों मोसौखौ थुखैगोन दिनखालि जोंहा माने फुङावनो दुगैयै लोबै सिखारनानै जोङो आरो बे सिगाङाव नागिरखाना दोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ मानो जों मोनसे आइजेंआव लानानै सोस लानानै मोजाङै माने फिसा फिसा हानाय जायो आरो जेब्ला बेखौ बे फिथाइफोरखौ जोङो ओ जोंनि ओनसोलफोराव माने मालाबो सुनायखौ नुनो मोनो आरो। जाहाथे बे मालाफोरखौ ओ न' फोरनि दरखं एबा ओ माइ माइ दोनग्रा बाख्रिफोराव माने जोंनि ओनसोलफोराव दोननायखौ नुनो मोनो जोङो थिग बेबादिनो जोङो मोसौखौ ओ लांदां फोथार एबा लांदां फोथाराव लांनानै जोङो ओ जामफै नालाफोराव ओ थुखैहैनाय जायो आरो। ओ बेबादिनो ओ बेबादिनो जोंहा माने ओ मोसौखौ दिगलिलिटि बिलाइखौथ' नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ माने बेनि थानाय जों माने मोसौखौ बुनायजो बुनानै लांनाय जायो जा ते मोसौ मोसाफोरनावबो जेन बेमार आजोरफोरा माने सोमजिया एबा ओ जेबो जाया बिनि थाखाय जों माने बेबायदि बुनाय जायो आरो।
औ नंगौ
जोङो मोसौखो थुखैगोना ओ बे समाव माने जोंहा गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो जोंहा माने मोनसे मा होनगोन बेखौ ओ खुगा मेथाइ आरो खुगा मेथाइ खननाय दंखायो जेरैहाय जोंहा लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बेखौ थ' नोंथाङा मिथिखाय जानांगौ? ओ माने जोंहा औ बेबायदि खुगा मेथाइ दङ'आरो बे खुगा मेथाइ माने गोदोनिफ्रायनो जोंहा सोलिबोनाय आरो आथिखालावबो बे सोलिबोगासिनो दङ' ओ बुंनो थाङोब्ला जों मोसौ थुखैनायाव बेबायदिनो मे थाइ खननाय जायो आरो जोङो मोसौ थुखैखांनानै जों ओ मोसौखौ ओ थौ एबा ओ खान्थाफोरनि हांगार एबा बेयाव थाव गुबै फाननानै माने जोङो ओ फोथा फुननाय जायो आरो। ओ बेहा ओम बे फो थाखौ मानो फुनना फुनो होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा माने गोदो गोदाय माने जोंहा आबै आबौमोननि दिनाव माने जेब्ला जों मोसौफोरखौ हाग्रााया हाग्रायाव माने हगारनानै हरो अब्ला माने मोसा लख्राफोरा माने बेखौ जानो नागिरोमोन आरो बि थाखाय जोङो मोसौनि बिगोमाफोरा माने गोदो गोदोहाय माने फाख्रा खालामनानै हरोमोन आरो बे जाहाथे मोसा लख्राफोरा बेखौ गावसोरनि लोगो मोसा साननानै जाया जेन न'आव बिगोमानि न'आव मोसौ मोजां मोजां सफैफिनो बेनि थाखाय माने अ बेबादि फुननायखौ जों फोथायो आरो ओमफाय आरो बेखौ आरो गोदोनि बादिनो आथिखालाव माने ओ गो आथिखालाव माने फालिबोगासिनो दङ' आरो बेबादिनो जोङो बे दिनखालि माने मोसौखौ जोङो उदाङै हगारस्रा होनाय जायो। ओ थिग बेबादिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलफोराव माने औ बैसागोनि सेथि खालाराव जोंहा माने रायजो राजाफोरजों लोगोसे माने जोंनिख्रुइ गिदिरफोरखौ जोङो ओ बोर लायो आरो मान बावो आरो उन्दैफोरनो जों माने अननाय होनाय जायो आरो। ओ थिग बेबाय दिनो जोंहा माने बैसागुखौ सान स्नि फालिनाय जायो बेनि सिगांहाय जोंहा बैसागु बैसागोनि नैथि खालार खालि माने जोंहा मिथिंगायाव मोननाय गासिबो गोखा गोखाै मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो हयथ'न बेखौ नों नोंथाङाबो मिथिखायो जानांगौ। ओ बे मे मैगं ओ थाइगं बे सेजौसे मैगं थाइगंफोरखौ मानो जायो होनब्लाथाय जोंहा माने जेन बोसोराव जोंहा बेमार आजारफोरा सोमजिया जोंनाव सानाय सुनाय बेमार आजारफोरा बे दान एबा जिनै बोसोराव माबा जिनै माहायाव दानाव जेन जोंनाव बेमार आजारफोरा सोमजिया बेनि थाखाय माने जोङो गोखा गोखैखौ जानाय जायो जेरैहाय खुंखा दिंखिया बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं आरो हयथ' बे खौ नोंथांमोननि ओनसोलथिंबो जा खायो जानांगौ। आरो जोंहा बैसागुआव ओं थां बैसागुआव जोंहा ओ गोबाङैनो गाजा गोमजायै रंजानाय जायो। जेरैहाय जोङो बैसागुआव हिनजावसाफोरा गोमो गाबनि दख'ना फास्रा गोजा बेबायदिनो देलाय मालायै माने जों बैसागु खौ मोसानो ओंखारलांनाय जायो आरो बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि दामजु दामग्रा देग्रा लानाय जायो। जेरैहाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा गंगोना गोबां रोखोमनि लानाय जायो। बात ओरैनो बुंनो थाङोबा थरखाबो लानाय जायो आरो
नोंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलावबो बैसागुखौ बेबादिनो फालियो नामा बेबादि फंनैसो बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां नों नों थांङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बैसागु खौ मोननै बाहागोआव मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो। औ सैथ्र' दाननि जोबथा सान खालि जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो बेबायदिनो मोसौ थुखैनाय फोरबोखौ फालि नाय जायो। आरो मोसौ थुखैनाय फोरबो खालिनो मोसौ थुखैनाय फोरबोखालिनो जोंनि ओनसोलावहाय गोखा गोखैखौबो जानाय जायो। मानो होननानै बुङोब्ला गोजाम बोसोर गोजाम बोसोरावनो जाहाथे जोङो जोंनि बेमार आजार जोंनि देहायाव थानाय बेमार आजारफोरा जाहाथे माने ओ माने गा खारलाङो जोंनि देहानिफ्राय। जोंनि देहानिफ्राय खारलाङो बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलावहाय गो सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालिनो एक्स' सातथा रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जमा खालामनानै दाउजों एबा दाउजों एबा अमा बेदरजों संनानै जानाय जायो। न'खरनि साफ्रोमबोनो राननानै होनाय जायो राननानै जानाय जायो जाहाथे जोंनि गोजाम बेमारफोरा जाहाथे जोंनावहाय माने थानाय देहायाव थानाय गोजां बेमारफोरा गारनानै खारो लोगोसेयैनो गोदान बोसोराव जाहाथे जोंनि देहायावहाय जेबो बेमार आजार सोमजिनो हाया बेनि थाखाय जोङो गोखा गोखैखौ जानाय जायो होननानै जोङो आबै आबौनिफ्राय आबै आबौनिफ्राय जों मिथिबोदों। लोगोसेनो बैसाग दाननि बैसाग दाननि बे अक्ट'खालि जोंनि ओनसोलावबो गिदिरा उन्दैखौ बोर होयो आरो उन्दैया गिदिरखौ खुलुमनाय बा जोङो न'खर न'खर फुजा होनाय बे जोंनियाव सोलियो जोंनि ओनसोलावहाय। बेजों लोगोसेनो जोङो बैसाग दाननि बैसाग दाननि नै अक्ट'निफ्राय जोङो गावब गावनि माने दोरोङारि गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनाय हौवाफोरा गामसा आर'नाइ लानानै हिजाव हिन्जाव हिनजावफोरा जेरै गोमो गाबनि दख'ना गोजा गाबनि फास्रा लानानै मागिनाय न'खर न'खर ज' ज' खाम जथा सिफुं दामनानै मागिनायासो सलियो बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय बेबायदि बैसागु फालिनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव माखासे मोसानाय बादायलायनाय बेजों लोगोसे गथ'फोरनि थाखाय थुनलाइारि बाद नाय गेलनाय बादायलायनाय बे खौबो लांफानाय जायो मोसानाय बादायलनायनि मोसानाय बादायलायनायनि बेलायावहाय माखासे ओनसोलनिफ्राय मोसाखावरि लेंहरनाय जायो बेजों लोगोसे मोसानाया जायफोर हान्जाया गाव-गावनि गाव-गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गाननानै बा खाम जथा सिफुं लानानै मोजाङै मोसानानै दिन्थिनो हायो बैसोर मोसाखावरिफोरनो माखासे बान्थाबो होनाय जायो। बेजों लोगोसे उन्दै गथ'फोर उन्दै गथ'फोरनि थुनलाइयारि बादायलायनायनि गेजेरावहाय जेरै खन्थाइ आवरायनाय बेनि उनावहाय बोनाय हरखाबै माने बेफोरबायदि माखासे खारनाय-खारनाय बारनाय गेलनाय माखासे बादायलायनायखौ बुंनाय जायो बैफोर बादायलायनाय खुंफुंनायनि मेन माने उदिसआनो जाहैबाय खारनानो जाहैबाय जाहाथे गथ'फोरा फैबाय थानाय समफोरावहाय माखासे साहसखौ बारायहोनायनि थाखाय बा गथ'फोरखौ उन्दै उन्दै गथ' फरायफुनाय गथ'फोरखौ माने थुलुंगा थांहोनो थाखाय बेफोर माखासे प्रग्रामफोरखौ बा-बा बादायलायनायफोरखौ लानाय जायो बा खुंनाय जा नानै जोंनि ओनसोलाव
औ‌ नंगौ नोंथां ओ औ नोंथांनि सिगाङाव मोनसे फोरमाय मिथिनो सान्दों जे
औ नोंथां देलाय
ओ‌‌ नोंथाङा दि बुंदों बेबायदि स्टेज प्रग्राम औ नंगौ बे बाथाया आथिखालाव माने बे दाबावैसो सोमजिनाय आरो। जेनेबा बे बैसागोजों लोब्बा लानानै जेरै बैसागो जौस्रां बुंनो थांबा स्टेज प्रग्राम बायदिसिना खुंनाय जायो नङा होमबा आ औ बुंनो थांबा बेयो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा गैयामोन होननानै बुंजायो बेफोरबो माने जोंनि बैसागोनि आथिखालनि बैसागोजों गोदोनि बैसागु बैसागोजों माने गोबां फारागथि दङ आरो‌। जेरैहाय जोंहा गोदोहाय जोङो खुगाजों खुगा खननानै माने बबेबा बिफां बिफां-लाइफांनि साया सिङाव एबा लांदां फोथारफोराव माने गावजों गाव बायदिसिना जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु देग्रा खाम सिफुं जथा सेरजा बायदि-बायदिफोरखौ लानानै माने जोङो ओ जोबोद गाजा गोमजायै माने गावजों गावनो बेबादि माने सोरनिबा न'खराव सोरनिबा लांदां फोथाराव बेबादियावसो मोसानायखौ नुनो मोनोमोन आरो माने आथिखालाव जोङो बांसिनानो टेब टप रेकर्डिं एडिय' बेफोरजों माने गोबां मोसानायखौ नुनो मोनो आरो जायनि जाउनाव बेफोरबो माने बेफोरबो गैयामोन आथिखालाव माने बेबायदि स्टेज प्रग्राम जायखौ बुङो बेफोरबायदि बैसागो जों लोब्बा लाना खुंजानाय फोरबोफोराव माने जोंहा गोबां देंखोगिरि जेनेबा रोजाबगिरि बेबायदिखौ लाबनाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां। अ अ माने गोदोहाय बेबादिखौ लाबनायखौ जोङो नुनो मोनामोन मिथियामोन जेनेबा बेबायादि लाबनाय जायामोन आरो माने जेनेबा बेबायदि गाव जों गावनो माने खुगाजों खुगा मेथाइ खननानै जोबोद मोजाङैनो मोसायोमोन नाथाय आथिखालाव मालाय आथिखालाव जुगजों लोगोसे माने बेफोरो सोलायलांनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां। ओ बुंनो थाङोब्ला जों बैस बैसागु माने बैसागु बोथोर सफैनाय लोगो लोगो माने जोंनि गोसोआ बिराद माने रंजाखाङो खुसि जायो जेनेबा बेजों लोगोसे दंफां लाइफां बिलाइफोरा माने सोमखोर गाब जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा माने दंफां लाइफांनि बिलाइफोरा खनानै दाउखु गाबनाय आरो मान्दार बिबार गाब बारनायफोरजों मान लोगोसे जोंहा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला दि नैनि रायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय।
औ नोंथां समाबो जाबाय औ। गोजोन थों गोजोनथों औ औ।